गिबियावनो गोजोन मोना गोजोन फुं फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासरग्रोनाय जाबाय नोंथां आंङो नों आंङो नोंजों माखासे खोथा सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन आरो नोंथां। बे जे जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोंङारि जाग्राफोर बेफोरखौ बोरै संङो संनाय जायो बोरै बानायनाय जायो नोंथां? गिबियावनो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन जोंनि जाग्रा नाफाम बेखौ बोरै बानायनाय जायो? आरो बोरै संनाय जायो नोंथां नोंथांनो बिदिब्ला फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
अब्ला बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै जोंहा बर'नि दोरोङारि जाग्रा बे नाफामखौ ओरैबायदि जायो आरो जोंहा मा मा बोथोराव एबा मा मा समाव जोंहा बानायनानै जानाय जायो आरो नोंथां गिबियावनो जोंनो नाफाम नांगौब्ला जोंहा मा खालामनांगौ जोङो बे नाफामखौ मानिफ्राय मोनो जोंहा बे नाफामखौ मोननो होनोब्ला जोंहा बेखौ ना गोरान आरो मा होनो आं थास' गोसोमनि देन्था एबा बिखंजों जोंहा बे नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। आ जोंहा नाफाम बानायनोब्ला गिबियावनो जों नांगोन जोंनो ना फिसा बे ना फिसाया गोबां रोखोमनि थायो जेरै बुंनो थाङोब्ला बेंखि बालाबाथिया ना थुरि ना मावमा बेफोर गासैजों जोंहा नाफामखौ बानायनो हायो आरो। बेबायदिनो सबसे मोजांसिन नाफामा जायो होनबा जोंहा बालाबाथिया नाखौनो बुंनांगोन। नोंथाङा बालाबाथिया नाखौनो सायख'नानै लायोब्ला मोजां जागोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंनो नांगोन थास' गोसोमनि बिखं एबा आं देन्था आरो नोंथां थास'आ गोबां रोखोमनि थायो नाथाय जोंहा गासिबो थास'जोंनो बानाय जाजोबा आरो नोंथां। आ बिनि थाखायनो नोंथाङा थास' बे समखौ लादो। बे थासाव गोसोमा जोंनि गामियावनो गोबां रोखोमनि मोनखायो आरो जोंनि बर' गामि ओनसोलावनो बिदिब्ला गिबियावनो नोंथाङा देनानै लाग्रोनांगोन आरो। ओ ना गोरान ना खौ एसे फोराननानै मोजां फोराननोन हांगोन आरो एसे स्रेम स्रेम। मानो होनबा जोंहा बै बायनाय नाफोरा बायनानै मोननाय ना गोरानबो थायो। बे ना गोराननि फोराननाया मोजां जाया आरो नोंथां बेनि थाखायनो बै बाजाराव मोनखानाय ना गोरानखौ खालामब्ला मोजां जानाय नङा आरो। बिनि थाखायनो नोंथाङा नोंनो ना गोथांबायनानै फोराननाया साबसिन जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय ना गोरानजों आं था नि बिखंजों आ ज' मिलायनानै नोंथाङा आं उवालाव देदो आरो नोंथां गाहेननि मददजों। आ बेबायदिनो गोबाव सम देदो आरो देयै देयै जोंहा मा खालामदो आ बुरा खालामजोबदो आरो नोंथां। गोबाव सम देनानै बेबायदिनो देखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ संग्राय सान्द्रिजों सालिनानै मा खालामदो नोंथां आ बेखौ सालिदो आरो जाहाथे मोजां जायो। बेनि उनाव माखासे बिगाबफ्रा सान्द्रियावनो थाबथानानै थायो आरो बेनि उनाव बेखौ जिगाबफोरखौ गारदो बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो आ जोंनो नांगोन माबाखौ सोनानै दोननो थाखाय नाफामखौ हासुं नांगोन आरो नोंथा बे हासुं खौ जोंहा औवानिफ्राय मोननाय जायो एबा औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा हासुंखौ औवाथौ दाननानै लाबोदो। बेनि उनावहाय नोंथाङा हासुंखौ मोजाङै सुनांगोन आरो नोंथां। मोजाङै सुखांनानै बे खौ सान्दुंङाव मोजाङै फोरान नांगोन आरो नोंथां। जाहाथे बै ओ हासुं सिङाव थानाय दैया रानो आरो। मानो होनब्ला दै मोनोब्ला नाफामा गाज्रि जायो नालाय नोंथां। बिनि थाखायनो मोजाङै रानहोनांगौ आरो बेबायदिब्ला हासुङाबो रानोब्ला जोंहा मा खालामदो बै नाफाम देनानै लानायखौ थोन थोन नारसोदो आरो गनजों थुसो थुसो। बिराद गोरायै नारसोनांगौ।
आ बे
उनाव नारसो खांनायनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ होनोब्ला ओ बै नाफाम सिङाव बार हाबनो हायिनि थाखाय ना आ हासुंखौ एबा हासुंनि खर'खौ एबा हासुंनि गुदुंखौ मुथेनाय जायो आरो नोंथां आ थालिर बिलाइनि मददजों। आ बेबायदिनो थालिर बिलाइनि मददजों। मुथेनाय समाव जोंहा लेबु बिलाइबो होफानाय जायो ओ जोंहा मुथेनाय समाव बार हाबहोनो मोना आरो नोंथां बार हाबोब्ला गाज्रि जायो नालाय। आरो जोंहा बै होनायाव मुथेनाय समाव जोंहा ओ लेबु बिलाइ हरो। बे लेबु बिलाइ हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा मा खालामो होनबा ओ बै एम्फौ एनलाफ्रा हाबाना नोंथां जाहाथे एम्फौ एनलाया मोनामनानै फैफिनो आरो लेबु बिलाइनि मा होनो बै माबानायखौ मोनामनायजों फैफिनो जाहाथे एम्फौ एनलाया सिङाव हाबलांनो नाजाया। बेनि थाखायनो बै नाफामखौ मा खालामनाय जायो ओ लेबुजों मुथेफानाय जायो आरो नोंथां लेबु बिलाइजों। बेनि उनावहाय जोंहा बे नाफामखौ मोननो हागोन। बेबायदिनो नै एबा थाम दाननि गेजेरावनो बे नाफामखौ जोंहा मोननो हायो आरो नोंथां ओ बे नाफामखौ मोनखांनायनि उनाव जोंहा बिखौ ओ जानो हायो नै एबा थाम दाननि गेजेरावनो। ओ बेबायदिनो जोंहा नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो जोंहा नाफाम बानायनानैबो जोंहा मा आ फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां। मानो होमब्ला बे जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा नालाय। आ बेखौ बयबो जानो मोजां मोनो आरो। ओ बेबायदिनो जोंहा टाउन सोहोराव थानाय साख्रि मावग्रा जायनि जिउआ अराय समनि थाखाय बिजि बेफोरो मा नाफाम बानायनो थाखाय सम मोना आरो नोंथां। नाथाय नाफामखौथ' जानो लुबैयो आरो। ओ बेफोरनो बै सुबुंफ्रानो नाफोरखौ बायनानै जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंहा नाफामनि फालांगि खालामनानैबो नोंथाङा जिउ खुंनो हागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा नाफामखौ जोंनि गोबां गोबां दोरोङारि हाबा हुखायाव जानाय जायो आरो। बेबायदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो जोंनि माखासे दोरोङारि जाग्राफोर संनो ओ रोङोब्ला होनो खिन्थादो नोंथां।
औ नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नाफामखौ माबोरै बानायो आरो बे बेयो माबायदि मानिफ्राय बानायो बे खौ मोजाङै आंनो फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय औ। अनला आरो मेवाइ बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। अब्ला नोंथाङा फोर खोनासंलांदो। जोंहा अनला बानायनोबा जोंहा गिबियाव ओ अन गुन्दै नांगौ। बे गुन्दैखौ खालामनाय जायो जोंहा माइरंनिफ्राय जोंहा खि जाया माइरंनिफ्रायनो खालामनो हायो अन गुन्दैखौ। जोंहा मोनसे अनला ओंख्रिया बर' हारिजों मोनसे जोबोद सोमोन्दो गोनां। बियो बर' हारिनि मोनसे ओ आसार खान्थिजोंबो सोमोन्दो गोनां जायखौ जों अनला उरनाय होननानै बुङो बे अनला उरनायखौ जोंहा ओ बर' हारिनि दो दोरोङारि हाबा जानाय खान्थि हाथासुनि खान्थियाव जोंहा बे अनला ओंख्रिखौबो संनाय जायो आरो ना अनला ओंख्रि गैयाबानो बे हाथास जोंनि हाबाया जाया आरोना बेनिखायनो अनला ओंख्रिया जोंनि दोरोङारि जानायजों लोगोसे ओ जोंनि आसार खान्थियावबो आसार खान्थिनिबो मोनसे बाहागो आरो ना। ओ बे अनला ओंख्रिखौ जोंहा ओ मेवाइजों जानाय जायो। ओ मेवाइजों जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो। ओ जोंहा
ओ अनला ओंख्रि संनायनि माखासे खान्थिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ गिबियाव जोंङो ओ माइरंखौ ओ दैयाव से बा नै घन्टा सो सोमनानै लाग्रोनांगोन बे माइरंखौ नोंथाङा अन गुन्दै खालामनानै लानांगोन। नोंथाङा बेखौ उवाल एबा गायहेनाव देनानैबो लानानै खालामनो हागोन नङाबा ओ ओ मेसिनजों एबा गोनोखोआरि आगजुजों जेरै ओ मेक्सि मेसिन बेजोंबो नोंहा अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो हागोन आरो ना बिनि उनाव जोंहा अनला ओंख्रिजों संनो थाखाय जोंहा ओ जेबो गोनांथि जाया ओरैनो जोंहा थाव माखासे मस्ला मस्लि ओ सामब्राम बेफोरल' गोनां जायो। गिबियाव जोंङो मा खालामनांगोन ओम दैखौ जोंङो ग्लब ग्लब गोदौ होनोनांगोन। जोंखौ सिगाङाव दै जों बे दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै लानांगोन थौआव। बिनि उनाव जोंङो दैया ग्लब ग्लब गुदुङो ओ गोदौवोबा
जोंहा बे अनला गुन्दैखौ लासै लासै हरनानै ओ खोस्लिजों एरबाय थानांगौ आरो ना जाहाथे नै बे अनलाया सिङाव थांनानै गथा जाया गलिजोबो बिनि थाखायनो बे अनलाखौ लासै लासै अन गुन्दैखौ हरनांगौ आरो ना नोंथां बिनिफ्राय जोङो अनलाखौ जोङो माजों माजों जानो हायो होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा बुंनांगोन ओ औवा मेवाइजों औवा मेवाइजोंनो बांसिन जानाय जायो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि बेदरफोर जेरै- दाव बेदर अमा बेदर ना आरि होदेरनाबो जानो हायो आरो ना नोंथां जोंहा गि ओ बांसिनै जोंहा ओ औवा मेवाइजों जानाय जायो जोंहा औवा मेवा-मेवाइजों अनला ओंख्रिखौ जानोब्ला जोंहा औवाया औवा बुरखानि मेवाइ गोरलै बेखौ जों गिबियाव लाग्रोनांगोन एबा लायग्रोनांगोन। ओ औवा मेवाया गोरलै जानांगोन बांद्राय गोरा जायोबा औवा मेवाया गोरा जायो। आरो बे औवा मेवानि सानि बिगुरखौ जिरनानै गोबा गोबा गोब बा हानानै लानांगोन आरो ना गांलाब गांलाबनो नोंथां बेनि उनावज ओ नोङो अनलायाव बे औवा मेवाइखौ हरनोब्ला जोंहा बे औवा मेवाइखौ गिबियाव एवग्रोनानै लाबानो जाबाय नोंथां मोजाङै स थाव संख्रि फानलु ओ मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोदो उनाव बे अनला गोदौनाय समावनो बे एवनानै लानाय ओ औवा मेवाइखौबो नोंथाङा हरनो हागोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो ओ हरनानै जोंहा अनला ओंख्रिखौ जोंहा आमथा आमथा खालामनानै दोलो दोलो खालामनानै जोंहा बेयाव जोबनायाव गंगार दुन्दिया मोदोमनायनि थाखाय दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया हो-होयोब्ला जोंहा साबसिन जायो आरो ना नोंथां ओ बिदि होयोब्ला जोंहा अनलाया मोदोमो आरो गोथावसिन जायो। जोंहा आरो अनला ओंख्रियाव मोनसे गोनां ओ होनांगौआनो जाबाय जोंहा खारदै बे खारदै नङाबानो अनला ओंख्रिया जाया। बे अनला ओंख्रियाव ओ गोदौफुनाय समाव एबा मोनहां मोनहां समाव बे खारदैखौ हरनांगौ खारदैखौ बांद्राय बुरजाबो हरनाङा। बांद्राय बुरजा खारदैखौ हरोबा ओ गोबाब जायो आरो जानोबो थावा जायो। खारदैया गोबाब ओ आरो अनलाखौ जोंहा लिमोनद्रा खालामो आरो गोथावसिनबो खालामो आरो। अनलाया बेसेबां जखानि बेखौ नायनानै सामससे सामससेनै ओणनि बिबांनिल' जोंहा बे खारदैखौ हरनांगौ जायो आरो ना नोंथां। खारदै हरोब्ला जोंहा अनलाया मोजां गोसा जारौ रौ जायो आरो नायनोबो मोज जां जायो आरो जानोबो गोथाव जायो आरोना ओ खारदै होबासो जोंहा बे ओ अनला ओंख्रिया जायो आरोना बेजों लोगोसे अनलाफोरखौ जोङो गोबां ओ आथिंखालाव गोबां हटेल ओ